औ नोंथाङा मा खालामबाय दङ'?
ओ आं दा ओरैनो दङ' नोंथां।
औ नोंथाङा आनो द'से सम होनो हागोन ना? औ माने आं नोंखो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहै बाय माने मोनसे आयदियानि सायाव माने सावरायनो होन्नानै माने कल खालामनाय जादों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ माने ओ जोंनाथ' जेरै ओ जोंना बर' सुबुंफोरा बा बर' आइजोफोरा बा गुबुनानो जा माने ओ‌ ना गुरो। बे ना गुरनायनि बागै माने नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ ओम बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा जोङो गोदो बांसिन गोदो बांसिनहाय ज' ज'यै‌ ना गुरलायनायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां। औ औ दाहाय दानि जुगावथ' जोङो बारा बेफोरबायदि ज' ज' ना गुरनायखौ नुनो मोनला औ बेबायदिनो दानि जुग दा दानि जुगाव गोबां खम जाबाय ना गुरनायखौ जों नुनो मोननाया। औ नुयोब्लाबो जों सासे सानैखौल' नुनो मोनो।
औ
ओ बेबायदिनो गोदोहायथ' जोङो ना गुरनो थांब्लानो
न' न' सेरनि दुब्लि एबा दंग'फोराव जों दसे दनै ना गुर नो थाङोब्लानो गोबां ना मोनोमोन औ बेबायदिनो गोबां ना फिथिग्रि गोबां ना फिथिग्रि, ना बैथे ना बिदिनो थुरि ना, मागुर ना, सि सिंगि ना बेफोरबायदि गोबां ना मोनोमोन आरो गोदोहाय जोङो। एसे गुरनो थाङोब्लानो दाथ' दा थ' जोङो गोजान जायगायाव नाखौनो गुरनो थांब्लाबो नाखौनो मोननो नागिरला।
औ
बेबायदिनो जों गोदोहाय जोङो माइ गायब्लाबो जोङो माइ गायनाय समावनो जोङो माइ गायनाय दुब्लियावनो जोङो गोबां नाफोर मोनोमोन। आलि जिं जिं औ दाथ' बेफोरबायदि नाखौ नो नुनो मोनला। दाहाय नाया गोबां खम जालांबाय आरो नों
औ नंगौ नोंथां।
थाखायथ' जोंनो जेखायनो गोनांथार नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
खबाइनि जोंनो गोबां गोनांथि आरो ना गुरनो थाङोब्ला। औ जेखाइखौ जेखाइखौ जों बानायनायाव गोबां गोबां खस्थ' जायो आरो नों थां औ खबाय बानायनायावबो जोंहा गोबां खस्थ' दङ।
औ ओ नोंथाङा ओ खबाय आरो जेखाइखौ माने माबायदि बानायनाय जायो एबा माजों बानायनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जागोन।
औ
बुंनो थाङोब्लाथ' जों जेखायखौ जों बांसिनानो औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो ना। जेखाइ आरो खबायखौ औ जोङो। न'नि औवाखौनो दाननानै जोङो न' गैया औवाया न'आव गैयाब्लाबो जोङो बे
औ
गुबुननिफ्राय बायनानै बायनानै लाबोनानै जों बेखौ औवाखौ औवाखौ जेखाइ बानायनायावथ' जोंनो औवा औ गोरा औवा नांगौ नालाय नोंथां, औ जों गोरा औवाखौ साय ख'नानै एबा बासिनानै दांनानै लाना फैनानै औ जों बेखौ गु ससे गोलाव गोलाव हास'नाय जायो आरो नो थां औ बेखौ हास'
जोङो बेखौ सिथा सिथा खालामनानै जों बेखौ फिसा फिसा आरुं बानायनाय जायो आरो नों
औ नोंगौ मोथां
आरुं बानायनानै जोङो बेखौ आरुंखौ सान्दुंङाव एसे फोरान फोरानस्रो नानै औ जों जेखाय बानाय नायाव आरो जोंनो नांगौ प्लास्टिकनि दुरुंनि जोबोद गोनांथि आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जों हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो जेरै खबाइ बानायनायाव बेफोरबायदिनो जोंनो औवानि गोनां
औ
प्लास्टिकनि गोनांथि जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा जे बेबायदिनो खावा बा खावा दाननायावबो जोंहा एसे गोबां खस्थ' जायो आरो नोंथां औ बेहायबो जोबोद औवानि औवा गोरानि गोनांथि जायो औ बेबायदि बिदिनो जोंहा बेखौ हेबनानै जेब्ला जेखाइया जायो अब्ला जों बेखौ सानसे बा सानसे गाहाम जों बेखौ दैयाव सोमनानै दोनो आरो नोंथां बेयो जाहाथे एसे खा खावा खानायाव बियो जाहाथे एसे गुरै जायो जानाय रसम औ बेनिफ्राय बेखौ हेबनानै जेब्ला जायो अब्ला जों बेखौ हाथाय बाजाराव फाननो लांनाय जायो। औ हाथाय बाजाराव
ओमफाय गोदोहायथ' बाराहाय बारा दामबो गैयामोन जेखाय खबाइनि हयोब्लाबो औ दानि जुगाव जोङो गुबुन जोंनि बर'फोरखौ नुनानै गुबुन हारियाबो जेखाइ खबाइखौ हग्रा जा जालांबाय।
औ नगौ नोंथां।
जेखाइ खबायाइनि दामाबो गोबां जाबाय। गोदोहायथ' गोदोहायथ' जेखाइ खबाइनि दामाबो बारा नङामोन नालाय। औ बेबायदिनो जोंनि बर' बर' आइ जोंनि बर' आइजों एबा जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां बेबायदिनो जेखाइ खबायखौ हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोमोन। औ बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो जेखाइखौ हाथायाव फाननो लाङो गोदोहायथ' जोङो साइकेलजोंनो नार नानै लाङो नङाब्लाबो थेलाफोराव नारनानै लाङोमोन आरो नों थां। औ बेबायदि जोंहा गारि मथरनि जेबो माने सुबिदा गैयामोन नालाय। औ बे बिदिनो साइकेलफोरजों नारनानै लाङो लाङोब्लाबो जोङो गोबां खम बेसेन फोरावनो फाननांगौ जायोमोन आरो नोंथां। औ बेबायदिनो बेबायदिनो फाननानै जोङो न'फोरखौ न'खरखौ सुंथानायखौबो जों
औ।
बेबायदिनो दाहायथ' जोंहा जेखाइ खबायनि दामाबो गोबां जाबाय आरो जोङो जों बांसिनानो जे खाइ खबाइखौ जों हनायखौ खम नुनो मोनग्रा जाबाय आरो नों
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंहा दाथ' जोङो ना गुरब्लाबो नाखौनो मोननो थांला।
औ।
गोदोहायथ' जोंहा गोबां ना नाफोर मोनोमोन। औ बेबायदि बिदिनो नोंथाङा बे एसे ना गुरनायनि सोमोन्दै फोरमायना होदो?
औ जागोन नोंथां, ना गुरनाय होननानै बुंब्ला जोंनाथ' जोंनि बर' बिमाफ्रा बा बर' आइजोफोरा माने ना गुरनो माने ना गुरनायाव जोबोर आखा-फाखा खा आरो नोंथां औ बिदिनो माने बर' हारिनिल' न ङा जोंना गुबुन हारिफ्राबो माने ना नागिरो। ओ आथिखालावथ' जोंनि ओनसोलावहाय ओ माने आङो नुनो मोनोदि माने एसेबां माने ना मोन मोननो थांलिया आरो नोंथां। ओ माने नागेरहै ब्लाबो ओ न'आव जानो आन्था बेखिनिखौल' माने मोनबोनायखौ माने नुनो मोनो आरो। ओ जेरै जोंना ओ गुबुन जायगाफोरावहाय माने गुबुन ओनसोलफोरावहाय माने मोनो मोनोब्लाबो माने खम। ओ आथिखालावथ' नैबे जोंनि ओनसोलाव माने नाखौननो माने आं मोनबांनाय नुनो थांलिया आरो। ओ औ गोदोनि दिनावहाय, औ गोदोनि दिनावहाय माने बिराद ना मोनोमोन। जेरैहाय जोंना ओ न'आव जानायनि अनगायैबो माने जाख'नो हायैनि माने नायलायनाय मोनोमोन आरो नोंथां ओ बिदिनो गोबां गोसो गुदुंमोन ना नागिरग्रा फ्रा गोदोनानै ना मोननायजोंनो माने खुसि जायोमोन आरो। गोसो गुदुं जानानै औ ज' ज' गासैबो गामिनि ओंखारलांनानै ना गुरहैनायखौ जों नुनो मोनोमोन। औ अब्लाबो आथिखालनि मु गायावहाय जोंहा बेफोरबायदि ओ ना नागिरनाय एबा ना गुरथिंनाय बेफोरबायदिखौ माने जों खम नुनो मोनसै। मानो होनब्ला जोंना औ मानो होनब्ला जोंना नाबो मोननो थांला नालाय नों थां बेनिखायनो माने औ ना नागिरग्राफ्रा माने बाग्रा जालांबाय आरो। उम बिदिनो जोंनाथ' ना नागिरनायाव जोंना मा मा नांगौ होननानै बुंबा जोंनाथ' जेखाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जेखाइ आरो खबाइखौ माने नांथारगौ जायो ना नागिरग्रा आइजोफोरनोहाय बिदिनो माने हौवाफोरनो हौवा मानसिफोरनो माने जेनांगौ ओ जायखौ जोङो ना जाय जेर जों सारसिननो हायो बिदिनो आरो जेल' नङा जो जोंना गोबां रोखोमनि रोङो। जेरै खखाफोरबो दङ साना दोननाय ना औ ना नागिरनायाव बाहायग्रा बुसथु फोरा माने जो फोरा गोबां दं आरो आइजें फोरा हाय आरो बिदिनो जोंना ओ सेन दङ सेनखौबो जों साना दोन्नो हायो आरो जोंना ओ अबाव बा बिलोफोरावहाय ना नागिरनो थाङोब्ला जोंना मुसुरिफोरजों माने बोनो हायो आरो नोंथां ओ जायखौ जों ओ सानै मानसि नांगौ बेयाव माने ना नागिरनायावहाय बिदिनो माने गोबां रोख खोमजों माने बेफोरबायदि बेफोर आइजेंजोंनो माने नाखौ जों हमनाय नुयो आरो नोंथां। ओ आथिखालनि मुगायावथ' जोंना ओरै बिसना जालांबाय माने ना नागिरनो थांलानो माने नांगौ जिरादफोरखौ एब बा नांगौ नाखौ माने बाजारफोरावनो गलाफोरावनो मोननाय थांखायो नङा ओम ब्ला नोंथां औ बिनिखायनो माने जोंना बायनानैनो जायो आर आथिखालाव आरो रांखावरिबो माने आरजिनो रोंबाय नालाय सु बुंफ्रा बेनिखायनो औ रांखावरिखौ माने गिला आरो आथिखालनि सुबुं फोरा बेखायनो ओ खस्थ' खालामला माने नाखौबो मोनबांला नालाय। बिनिखायनो जोंना खस्थ' नागिरला नाखौ बिनिखायनो जोंना बाजारफोराव फै बा गलाफोरावनो जोंना ओ मोनखायो नालाय बेनिखायनो लाना फैनानै माने जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालनि मुगायाव हाय ओ माने गाव गावनो ना नागिरनानै माने जानाया बुहुत माने खमसै आरो नों थां दंब्लाबो बिदिनो साफा सानै दङ साफा सानै नागिरनाय नुयो। खिन्थु माने बिसोरबो ना खौनो मोनबाङो आरो नागिरनाय होननानै बुङोब्ला दाथ' जोंना बिदिनो गोबां रोखोमनि माने नागिरनो हायो नाखो सारनानैबो नागिरनो हायो जेखायजोंबो गुरनो नागिरनो हायो बोनोबो हायो आरो जेजोंबो सा सारनो हायो बिदिनो ओ गोबां आइजें दं नालाय जोंना बिथांमोना नागिरनायावहाय बाहायनाय बेजों माने नागिरनाय जायो आरो। ओ जोंनाथ' दैज्लां बोथोर दैल्जां बोथोरजों ओ बिदिनो ना फोरा अबावबा हाखरनिफ्राय लोमसावनानै फैयोब्ला बेफोर खौ जों माने ननायागिरोब्ला मोननाय जायो आरो नोंथां औ ओरैनोथ' जोंना। थांना नागिरब्ला माने मोननो थाङा जेन नानि बिबाङाबो खम जाबाय।
औ नंगौ।
बिदिनो जोंना ओ खम जादों होनब्ला जोंना आथिखालाव गोबां मेसिन बाहायो दुब्लि फोथा थारावहाय बिदिनो ट्रेक्टर बाहायो बेफोरजोंनो माने नाफोरा गोमालांजोब नो हमबाय ओ बिसोरनि जिउबो जेन खहा जायो जोंङो मेचिन लागायबा। ओ आथिखालाव जोंना ओ दुब्लि फोथाराव माइ हानाय माइ गायनाय स सब माने गासैबो माने मेसिनजोंनो सोलियो नालाय नोंथां बेनिखायनो औ ना फोरनोबो माने थानोबो जायगा गैला जालांबाय। बिसोरनि बिबाङा खमायलांबाय बिनिखायनो ना गुरनो थांब्लाबो ना मोनबाङा आरो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना ओ रायज्लाय रायज्लाय माने दोन्नायनि समाबो जा जाबाय नङा होमबा औ बिदिब्ला ओ नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा।
औ दे नोंथां।